हेलौ औ नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंना।
औ नोंथां आं जोबोद मोजाङैनो खोनानो हादों।
औ नंगौ थारैनो ओ दायो नोंथाङा मा खालामबाय दङो ओरैनो।
ओ नोंथां दा बेलासिनि नै आङो बाजारावसो थांनो ओंखारदों दा दसे थानानै आं थांनाय जागोन दा ओरै
औ नंगौ अब्लाथ'ओ नोंथां। नोंथाङा दायो फ्रियानो होनजागोन नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
औ अब्ला नोंथांजों मोनसे गोनां आयदाखौ लानानै आं सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन।
अ नंगौ नामा नोंथा।
औ अब्ला नोंथाङा थारैनो। सावरायनो थाखाय सम होनो हागोन नङा होमबा।
औ हागोन नोंथां।
औ अब्ला जोङो गुबै आयडायाव थांनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां हागोन।
अब्ला दायो ओ नोंथाङा ओ बाजाराव थांनो होन्दोंमोन नङा होमबा।
औ औ नोंथां औ। जोंनि माने गामि खाथियावनो मोनसे सामफ्रामबो मैगं मोनो नालाय दा मोनानि थाखाय माखासे। मैगंनि गोनांथि दङ बेखौनो आङो बाजाराव एसे नागिरहैनो सानदों।
औ नंगौ नोंथां अब्ला आं नोंथांनो ओ सावरायनो गोनां आयदायाबो जाहैबाय ओ दायो नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नों थांमोननि जिखिनि बाजार बे बाजाराव ओ ओरैनो। मा मा मैगं? मोननाय जायो नोंथाङा एसे
नोंगौ। नंगौ नंगौ थारैनो दा नोंथांनि सोंथिया जोबोद मोजां। दा आङो माने जाखिनि आंनि दैलि लाइफआव माखासे मैगंफोर नुनो मोननाय बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो थारैनो नाजागोन।
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
जोङो बे समाव दैज्लां नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथां दैज्लां बोथोर
जोंनि ओनसोलाव माखासे माइ गायनायजों लोगोसे माइ गायैनि सिगांनो माखासे मैगंफोरखौ। जोंनि आबादारि बिथांमोनहा माने ओरैनो जिरायनानै थाया। बेखायनो बिथांमोना। बोथोरनि मैगंफोरखौ बोथोरावनो मावनानै। गायनानै लायो बेनिखायनो। दा जोङो नांगौ बायदि जोंनि बे बाजारावनो जों मोननो हायो आरो।
औ नंगौ थारैनो।
गाहायै मोननो हानाय मैगं हिसाबै जोगोनार फिथाइ।
औ नंगौथारैनो नोंथां औ औ।
बहल
औ थारैनो।
आरो मोननो हाबावो जोङो ओ खांस्रि खलाहा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा होनो बेखौ जोंनि ओनसोलाव खांख्रिखला होननानै बुंङो।
औ जोंनि ओनसोलाव बेखौ ओरैनो औ नंगौ नोंथां।
जों मोननो हाबावो जोगोनारनिनो माखासे बिजौ बिजौखौबो जोंनि मानसिफोरा। जोबोद मोजां मोनो मानो होनोबा बेफोरबायदि मैगंआ जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां जोगोनार बिजौ
थारैनो नोंथां।
जोंनि देहानि जोबोद खुब मोनसे मोजां ओंख्रि होननानै बुङोबाबो जों गार माने बारगा बुंनाय जानाय नङा मानो होनोबा बे गरम बोथोराव बेफोरबायदि बिलाइ ओंख्रि बिजौ ओंख्रि जायोबा जोंनि देहाया थान्दा जायो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो। बे-बेखौ मोनो लोगोसे
ओ माखासे सिगाङावनो मावनानै दोननाय जेरै आलु सामब्राम बेफोरबायदि मैगंखौबो मोननो हायो। लोगोसे जोङो आथिखालाव ओ हाग्रायाव खानानै मोननाय थास'नि बिबार बेबो मोनसे से दैलां बोथोराव जाजानाय बयजोंबो जाजानाय
बयजोंबो
थास'निनिफ्रायनो जों मोननो हाबावदों थास' थास'आथिं
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
जोङो नाजों जायो बेदरजों जायो दाउ दाउजोंबो जों जा जानायखौ मोननो हायो।
औ नंगौ।
बेफोरबायदि मैगंफोरा जोंनि बे ओ खाथियाव थानाय हाथायाव जों मोननो हायो आरो।
औ।
आरो बेजों लोगोसे दा दैज्लां समाव‌ ओ मोजां मोजां ओ गाथोनाव गुरनानै मोननाय सारनानै मोननाय आस्रा आस्रा जेजों सारनानै मोननाय नाफोर जाय ना फोरा गोबां माने जों लकेल होननानै बुङो। खाथिनि दै दैमायाव मोननाय ना हिसाबै दा बैफोरबायदि नाखौबो जोङो बायनानै ओ मोननो हायो आरो।
अब्ला नोंथांमोननिखै बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
ओ औ नंगौ।
आरो बैफोर बायदि मैगंफोरखौ ओ जेरै नोंथाङा बुंदों नङा होमबा गामि ओनसोलनिनो सुबुंफोरा फानो बेखौथ' ओ रा रावबो माने ओ बेफोरबायदि माने गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोनानै बा बायस'नानै लाबोनानैथ' बेखौ फाननाय खौ नोंथाङा नुनो मोना।
ओ साफा सानै जायफोर माने मैगं जेन'बा हमनानैला आथिखालाव दा गुसु ओनसोलाव मावजानाय मैगं जेरै टमेट' ओ बान्दा कफि बेैफोरबायदि गाजर बैफोरबायदि गुसु समाव गायग्रा मैगंफोरखौ गुबुन जायगानिफ्राय जोङो साफा सानै जाय बिथांमोनहा मैगंनि बेफार फालांगि खालामो बिथांमोन लाबोनायखौबो जों बे हाथाइाव मोननो हायो आरो
नंगौ नोंथां। अब्ला बैफोर मैगं फाननायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरानो ओ रांखावरि आरजिनोबो हादों नङा होमब्ला नोंथां? औ अब्ला बै ओ बेफोरखौ फाननायनि गेजेरजोंबो ओ जोंनि गोबां ओनसोलनि बा गोबां न'खरफोरा नो गावसोरनि जिखिनि ओ नांगौ जानाय बेसाद ना बैफोरखौ फाननायनि उनाव न'आव न'आव माने बेखौ लांनो बायनानै बा गथ' गथायखौ फोरोंनाय बेफोरबायदि खामानिफोरावबो हेफाजाब होदों नामा नोंथां
नंगौ थारैनो नोंथाङा जोबोद मोजां सों थि खालामदों बे मोनसे खुब सावरायनो गोनां आं सोंथि होननानै सानो मानो होनोब्ला आथिखालाव जों माने जोंनि मानसिफोराबो गाव न'आव जानो थाखायल' मावनानै थायाखै मानो होनोब्ला जोंनि ओ ओनसोलाव गोबां ओ आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव खायफाया हा दं खायफाया हाल गैया खायफाया ओम माखासे से जाउननि थाखाय ओ असु-उसुबिदानि थाखाय मावनो हाया दा बेनिखायनो जोंनि माखासे आबादारि बिथांमोनहा माने गावसिनाव थानाय हाफोरावनो माने न'आवल' जानो मावाखै बिथांमोन माखासे बाजाराव फाननो थाखायबो आबादखौ मावदों दा बिथांमोनहानो गावनो खुद फैनानै बाजाराव लाबोयो आरो गोबां दङब्ला माखासे जोंनि गामिनिनो बा लकेल फायखारिफोरखौनो लेंंहरनानै बिथांमोननो हलसेल हिसाबै हरनाय जायो। बिथांमोनहा खुब माने जों जोंनो माने खम बेसेनावनो फाननानै होफैयो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जाय बे आबादारिमोनहा मावदों बिथांमोना जोंनि बे थानाय ओनसोलाव माने बयनोबो ओंख्रिनि अभाब खालामनानै होआखै मानो होनबा आबादारि बिथांमोनहा ओरैनो जिरायनानै थायाखै होननानै जों बुंनो हागोन आरो।
थारैनो अब्ला बिसोरो नांगौनि जिखिनि माने मावखांनायनि जिखिनि बारा ना बे बाराफोरखौ गावसोर माने बाजाराव फाननायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां औ माने जोंहा जानो थाखायबो बा गाव गावनि जिखिनि नांगौ मैगं-थाइगं बेखौबो जिहेथु गावनि मावनायजोंनो लोगोसे सोलिखाबाय आरो बेखौ जोङो ओ नांगौसेबांनि जिखिनि जानानै बेखौ ओ न'खराव जिखिनि बाहायो बेखौ बाहायखांनायनि उनावबो बै बाजाराव फाननैनायखौ जों नुनो मोनो
नंगौ थारैनो-थारैनो।
दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां बे दैज्लां बोथोर बोथोराव जोंहा मोनसे ओरैबायदि ओ मैगं मोनो जायखौ जोङो माइबारियावनो खानानै मोननाय जायो बेखौ नङा होमबा नोंथां ओ बे -बे मैगं बे मैगंआानो जाहैबाय जोंहा सिबुं मैगं नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बे सिबुं मैगंखौ नोंथांमोननिख्रुइ नोंथांमोननि ओनसोलाव गुबुन मुं होननानै मिथिबावो नामा
आंनि मिथिनायावथ' आ दासिमाव सिबुं होननानैनो मिथिनो हायो नोंथां बेनिफ्राय आर आं गुबुन दासिम खोनानो मोनथ'वाखै
औ नंगौ नोंथां
सिबुंखौनो होननानै आं मिथिनो हायो आरो
औ थारैनो अब्ला बै सिबुं मैगंखौ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दायो ओ मोनदोंना मोनाखै नोंथाङा से फोरमायगोन नामा
औ नोंथां दा आं जोबोद मोजां दा आङो गोदान मैगं होननांगोन मानो होनोबा बे मैगं ओंखारनाया जोंनि ओनसोलाव सप्तासे सिगांसोनिफ्राय आं मोनसे मोननै फानजेनन्नायखौ नुनो मोनदों गोबां बिबांनि मोनथ'वाखै जानांगौ जोंनि आबादारिनि फोथाराव दा एसे खमैनो माने ओंखारबाय मोनसे मोननै
नंगौ नोंथां अब्ला औ नंगौ नोंथां बै सिबुं मैगंखौ माने ओ बे बबेबा ओनसोलनिफ्राय बेखौ लाबोनानै ओ गुबुन ओनसोलाव फानैनाय बा पायखारि सिस्टेम फानैनाय नायखौबो जों नुनो मोनदों आरो नोंथां
अ आ
बै सिबुं मैगंखौ ओ गोजान -गोजान जायगानिफ्राय बेखौ लाबोनानै माने मा खालामो जोंनिया खमवोआवनो खानानै नोङा होनबायसि मुथासेया माने जोंनिया खम -खमावनो माने बेखौ गोबां ओ बुरजा मुथा बेखौ लांनानै जोङो गुबुन जायगायाव फानहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथांमोननिखैजाबो बेफोरबायदि ओ बबेनिफ्राय बा बेफोरबायदि फानफैनाय नुयो नामा नोंथांमोना
नंगौ नोंथां मा- माब्लाबा जोंनिया माखासे बे ओ खाथियाव थानाय हाथायाव जोंहा सप्ता उइकलि मार्केट होनब्लाबो जों बुंनो हागोन बर'आव सप्तायाव खेबसे जेनेबा बाजार दा बे बाजाराव जों नोजोर होबा मोननो हायो ओ आं खोनानो मोनदों माखासे जोंनि ओरै सानजा ओनसोलाव थानाय बर'फोर जेरै अदालगुरि बायदि जिल्लानिफ्राय बेबायदि मैगंखौ नाय जायो बेनिखायनो खायसे जोंनि फालांगि मैगंनि फालांगि खालामग्रा बिथांमोनहा ओ लानानै जोंनि बे हाथायावबो फानफैनायखौ आं खोनानो मोनदों बे खुब मोजां मानो होनोबा बेबायदि लांलाय लाबोलाय खालामोबा बै नोंथांमोननि जेनेबा बैफोरबायदि उदालगुरिफोरबायायदि जायगायाव ओ रजनाय मैगंङा जाहाथे आग्लायनानै थानाय नङा मानो होनोबा ओरै जोंनि ओनसोलाव खम बिब बिबांनि मोनो बे सोर जाय बिथांमोनहा जायो बिथांमोना माने बेफोरखौ ओ बायनायखौ आरो जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नोंथां अ अब्ला जोंहा दिनैनिदि सावरायनाय ना जों नोंथां जोंहा समावबो जानानै फैबाय।
औ।
ओ निन आरोबाव ओ नेक्स जोङो आरोबाव नोंथांखौ बेफोरबायदि सावरायनो मोनगोनखौ मिजिंथिबाय। अब्ला जोंहा दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नोंथां। औ दे नोंथां।